हेल' नोंथां औ खुलुमबाय
जों हाम
औ उम गोजोन्थों उम
उम
उम बेनो जायो जोङो‌ ओ बैसा खौ जोंङो मा खालामो होननो थाङोब्ला ओ बैसागुनि जा दमांसि ओ बेयाव जोङोहाय मोसौ मोसौनि बैसागु होननाय बुंनो बुंनो मोनो आरो बेखौ। मोसौ बैसागु खाालि हाय जोङो मोखौखौ थुखैयो मोखौनि जा थुखिनायाव जा बे साद नांगौ जायो बेफोर जेनेबा पानेलाव ओ फानथाव दिख्लिथिपाट बा हालदै ओमफ्राय बिदिनो ओ जोङो बे फोरखौ ओ माला बानायनानै मोसौ खौ गानहोनाय जायो आरो बिदिनो बेखाय बे सान खालिनो मोसौखौ थुखिनाय जायो थुखिनानै हगारस्रांना होनाय जायो बे सानसे खौहाय मौखौखो ओ बिदिनो ओ बेखौ मानि थाखाय खालामो होननो थांबा मोखौआ जाहाथे जेबो बेमार आजार जाया मो जाङैनो थांनानै थांनो हायो बा बेनि थाखायहाय जोङो बेखौ बोसोरफ्रोमबो बोसोर बोसोराव खनसे जोङो फालियो आरो बिदिनो जोङो मोसौ बैसा बैसागु होननाय बुंनाय जायो बिदिनो बेखालि आ रो बेनि अ जा एक तारिक बेनि उन खालिहाय जोङो मानसिनि बैस बैसागु होननाय बुंनाय जायो अ बे मानसिनि बैसागुआवहाय जों बिदिनो थिग बिदिनो उम गोदोरा उन्दैखौहाय अनो आरो ओ जों उन्दैया गोदोनिफ्राय मान बोर लायो ओ बिदिनो जोङो खुलुमो गोदोरखौ मान होयो आरो ओ बिदिनो जोङो ओ एक थारिखनिफ्रायनो जोङो जा जोंनि मोसानाय हाबा फारिहाय जोङो नुबोनाय बिदिनो मोसानो दामग्रा देग ग्रा लानानै जोङो मोसानो थाङो बिदिनो धल अ जथा
उम
जा सिनायथि बेफोरजोंनो लानानै जोङो जोंनि हारिखौ जौगाहोनो थाख खाय जोङो बेफोरखौ दा सा दासिमबो ओ ओ फालिबोबाय थादों आरो बिदिनो मोसाबोबाय थादों। अ बिदिनो जोङो मोसानानै जाखौ जों खात दिन खात दिनसिम बिदिनो जोङो मोसाबाय थायो। आरो जा मोजाखांनानै जा जोङो जा अननानै ओ रां माइरं बेफोरखौ मोनो बेजों
उम
बावहाय एक थारिख खालि जों जा ओ जोङो गोदान द्रेस गानो आरो खुलुमो गोदोरखौहाय खुलुमो उन्दैखौहाय अनो। अ बिदिनो जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै मोजां ङै बार-बारहैयो आरो अ नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
उम हागोन दे अ जोंथ' दा बैसागो होनोब्लाथ' जोङो गोबां नियम माथि दं बेयावहायथ' ओ थेवब्लाबो जोङो जाय जोंनि मेगनजों जा नुबोदों जों बेखौनो बैसागोआव खालामबोबाय दं ओ सिबिबोबाय दं जा जोंनि मावनो गोनां खामानि बेखौबो जोङो मावबाय दं जेरै जोङो मोसौ थुखैनाय सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैगोन आरो मानसिनि बैसागो दिननि समनिफ्राय जोङो बयबो न'खर न'खर जोङो बिनि खाना सि जानाय
औ औ औ नांगौ औ औ बिदिनो न'खर न'खरहाय थांनानै जोङो मोसाहैयो औ
औ बेबायदिनो जोङो जेनेबा दुइ थारिकनिफ्राय थिन थारिकनिफ्राय खायसे खायसे गामिया गावबा गाव गावबा गाव दिन लानानै जेनेबा मोसायो मा मु सुरो थिग बेबायदिनो जोंनियावबो बिस नियाव जेरै जोङो नोंसिरनाव जेरै खाम जथ सेरजा सिफुं लानानै जेरै मो सायो थिग बेबायदिनो जों गामियावबो बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय जायो आरो ओमफाय ओरैनो नोंसिनिखै ओ बैसागु फानसनफोर जेनेबा सोलिगोन ना सोलिया गामि फोराव ना अबबा गामिफोराव सोलियो आरो नोङो बैसागो फांसनखौ जों नोङो नायनो मोजां मोनगोन ना मोना आरो नोङो नायनो लुबैगोन ना लुबैया आंनो एसे खोन्थाहरनो हागोन
औ बैसागु फानसनाथ' आङो फानसनखौनो नायफेराखै दासिमबो ओ बैसागु फांसनाथ' जानाय खोनायो जों गामि गामि खा जों गामि खाथि फोरावनो जायो बिदिनो बैसागु फानसनावबो बि दिनो मोसानाय लाबोनाय अ खोनानो मोना आरो मोसानाय जों बैसागु ख बिदाय हरनोसै टाइमाव जा बैसागुनि माहा बे ख जों बिदा हरनिसै थाइमाव खायफाया ओ फानसनखौ लायो जा आरो खायफाया बरायनायनि थाखायबो लायो बैसागु खौ बरायनो थाखाय दा बेखौ खुंनाय जायो आरो मो जानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो जा अ बैसागु जा फानसन बानायगोन बेयावहाय ओम खेला दुला होनाय बोनुनो मोनो बिदिनो ओम मोस जानाय अ अ खन्थाइ आवरायनाय रोजाबनाय गेलेनाय बेफोरखौबो होनाय नुयो आर राङो बिदिनो जोङो आरो बैसागुनि बागै अ सावरायनो थाङोबा जोङो माग गो खौबो ओ बुं जायो आरो माग गौखौ मागोखो होनो थाङोब्ला जोङो मागोआव जोङो जानाय लोंनाय फि दा सावराय बेफोरखौ जायो लोङो आरो न' बिदिनो जोङो मागोआवबो जोङो बिदिनो फिथा खावो जेरै दाफोराहाय जाहैबाय ओ थाव एन्थाब हुगमा लारु नारेंखल लारु आरो सिबिंनि थावनि अ बेफोरखौबो जोङो फिथाफोरखौ खावनानै जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो औ ना बेदर बेफोरथ' थाखायो नङा होनोब्ला मागोआव? गासिबो ना, बेदर ओ गासैखौबो जों जायो आरो बे खालि गासिबो जाखायो जोंनिया अ बिदिनो जों मागोखौ फालियो आरो उम बिदिनो जों मागोआवबो गोदोरखौ अ गोदोरनिफ्राय बोर लायो आरो उन्दै जोंनो अनो बिदिनो जोङो जे मा आरो बैसागुआवल' बिदिनो गोदोरखौ उम गोदोनिफ्राय मान लायो उन्दैखौनो बिदि जानाङा जों बेखौ सानफ्रामबो लाबोबाय लाबाय थानांगौ आरो जों बेखौ ओ बिदिनो जोङो मा बाहाय बिदिनो जोङो ओ भेलागुर सावनाय नुयो फुङावनो उथिनानै जोङो ओ दमासिखालिहाय फ्रायलागुरखौ सावनानै अर साहैयो बेनि उनाव खुलुम हैैयो जों बोसोराव जों बे खौ खोनसे फालियो आरो अ भेलागुरजों लोगोसे जे नफोरखौबो लुनाय नुयो नारा जोंहाय जिगाबजोंहाय जो बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय बिदि नुनो मोनदों आरो ओ बिदिनो मागो गोआवहाय बिदिनो फांसन बायदि लानाय जायो खायफा खायफा गामियावहाय ओइ देम मोसानाय रोज जाबनाय गेलेनाय ओ बेफोर हाबाफारिखौबो लानाय जायो अ बिदिनो जों मागोखौ बिदिनो खुंनो मोनो आरो आरो जा मागोआवहाय ओ फिथा सौवराय जानो थाखाय जा न न खाथि खाथि खाथियाव थानाय नखर फोरखौहाय लिंना नै साह लोंहाय जायो। ओ बिदिनो जोङो बिदिनो जोङो फालियो मागो बो औ नोंथाङा बे एसे आंनो मागो मागोनि दमासिनि थाखाय एसे फोरमायना होनो हागोन ना
ओ जोङो मागो मागोआवथ' जोङो गोबां बयबो नखर नखरानो जोङो फिथाय ओ फिथा सौराइ जों गासैखौबो देनानै जायो आरो। बांसिनानो फ्रायानो थेवब्लाबो जोंहा गुबुन गुबुन ओ जोंहा रोखोमनि जायो सोरहाबा ओ हुगुमा सावना जायो। सोरहाबा एन्थाब सावना जायो सोरहाबा थावनि सावना जायो सोरहाबा औ औ बे एनथाब जायो औ बेबायदि बिदिनो गावबा गाव गावबा गाव ओ नखर नखर ओ गुबुन गुबुन फिथाखौ सावनाय जायो। ओमफ्राय थि बेबायदिनो जोङो खााथिनियानो जा आलासियानो जा जोङो मागोनि मुङाव आलासिफोरखौ लेंहरो बा गामिनि सोरखौबा सोरखौबा जेनेबा खबर होनानै जाहानाव सा लों फै बैसागु सफैगोन सालोंफै बेबायदि जोंनि सोलियो आरो ओमफ्राय नोङो मा फिथाखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो आरो ओ ओरैनो फिथा थावनि फिथाखौ माबोरै सावो ओ एनथाबखौ माबोरै सावो नों आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन
औ औ थावनि फिथा होनो थाङोब्ला जोङो फास्ट ओ जा माइब्रा माइरं थायो बे जोङो देग्रोना सोमग्रोना दोननानै अ सोमग्रोनानै जागुरि जागोन बेनि उनावहाय जोङो देयो। देखांनानै बेनि उनाव बे खौ गुन्दै खालाम देयो बेनि उनाव बे हाय जोङो देना ला खांनानै सालिनानै मिहि खालामना लाना फैनानै जोङो बेखौहाय ओ एन थाव फिथा बानायो आरो बेनि उनावहाय जों बेयाव दै दै एसे संख्रि होनानै बेखौ जोङो गथा बानाय ग्रोनानै लारु रखम बानायनानै जों
उम औ उम उम
औ
औ
औ औ